ए मा खालामगासिनो नोंथां?
जां दं नोंथां
ए आंबो आंबो नै दास सो मोनसे जायगायाव फैदों मा होनो बाइक लानानैहा आरोना ओरैनो ओइ गामिनि दैसा जिङावहाय ओमफाय मा होनो नोंथाङाबो गारि गोदान बायबायलायनो?
अ बायबायमोन ओं बायनायालाय नोंथां
आजिखालिथ' गारि ओय मा ओ मा होनो गारि गैयाबाबो जाया नांथारगौ जायो
औ दा नोंथाङाथ औ दा नोंथाङाथ ओ ओरैनो दङ होमबाना।
आं ओरैनो दं दायो।
अ होमबा जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि। ओ नोंथाङा बे टपिकनि नि सायाव दसे सम ओ सावरायनो हागोन नामा?
हायो हायो हायो नोंथां ओं।
बा नोंथां ओ जोंना टपिका जाहैबाय गोदोनि गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि सायाव जोंहा माबायदि फारागथिखौ नुनो मोनदों आरो बे हान्था मेेलाया जों सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि गोनांथि बैफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो एसे ओ फंनैसो गुवारै सावरायनानै बा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ मो नोंथां ओं गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोंनि आबौ आबैमोना गोदोनिफ्रायनो नों बहाबा मोनसे जायगायाव थांनोबाथ' बिसोर ना गिबि फिन राहायानोथ' थाबायनायसोमोन। जोंनि राजा महाराजा जुग निफ्रायनो नायबोयोबा जोंनि आबौ आबैमोना थाबायनानैनो गासिबो जोङो माने जेराव थांनो जों बेयाव थांग्रोदोंमोन नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उम बिनिफ्रायसो ला लासैनो जेब्ला मा होनो मोनसे समाज दानो हमदों बा बेबायदिनो ज' ज' थानो हमदों बा बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनो हमदों बिनिफ्रायसो गिबिसिन मा होनो बेबायदिनो दा जोंनाव मोननाय बिदिनो गराय माबा माबिजों एसे मा होनो बिदिनो बिसोर हान्था मेलाखौ खालामजेननायखौ आरामब खालामबाय। आमफ्राय थिग बिदिनो गराय सरायनिफ्राय लासैनो बियो साखा गोनां माने मोनसे जि जे ओं गारिखौ साखाया बोयो माने बे बायदिखौ खालामजेनबाय माने आरामब खालामजेनबाय ओमफ्राय फैयै फैयै फैयै जिखुनु लासैनो ओरैहाय मा होनो सोनाब देसफोरथिंहाय बेबायदिनो इन्जिनखौ बरननायखौ स्टार्ट खालामजेनबाय
औ औ। औ।
आरो बे इन्जिनखौ बरननायानो माने जोंनि मानसि बा जोंनि सुबुं समाजनि सबसे आरो बांसिन मोनसे गिदिरसिन बेबो मोनसे आबिस्कार बियो।
औ
बेखौहाय ओ मा होनो इन्जिनखौ बरननायनिफ्रायसो लासै लासै लासैनो बियो दायो जों जेखौहाय दा जोङो नुगासिनो जोंनाव बाइक दङ। गा मा होनो गारि दङ। बा नोङो थ्रेन दङ बा नोङो ओरैहाय ओरै गोजौजों बिरग्रा जों एरप्लेन दं गासिबो ओंखारलांजोबबाय। आरो बेजों लोगोसे दायो उमहो बे गारि ट्रेनफोरनिफ्रायनो आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन साबसिननिफ्राय साबसिन दायो जोङो नुनो थांगासिनो। दायो उम जोंनि बे प्रिथिबियावनो माखासे ओरैबायदि जे जिखुनु हादोर ओंखारबाय। जे हादोरफ्रा माने गावसोरनि बे हान्थामेला बेबस्थाखौ ओरैबायदि मोजां बानायनो हमबाय जे माने थ्रि हानद्रेदनिफ्राय फर हानद्रेद किलमिटार पार आवार सिम माने बिसोरो गावसिनि ट्रेन फोरखौहाय दायो खारहोनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ लाबोबाय आरो ना बेजों बे बे बेबायदिनो दा जोंनि हारोब फ्रावबो बेफोरखौ नाजागासिनो दायो उन समाव मा जायो माने बेखौ समासो खोथासिगोन।
औ औ
ओमफाय नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि दालाय?
अ जोंनिखि बोथोरा बिदिनो दा दैलां बोथोर नालाय दैलां बोथोरनि सम अखा हागासिनो एसे एसे अखानि अखा बोथोर सलिगासिनो।
थ' दायो नै जोंनावबो एसे एसे हागासिनो ओमफाय देग्लाय ओरैनो बोथोरा माबायदि जादों माने माइ साय गायनो हानाय बा माबा मोनसे गासिबो बिदि खालामनो हानाय बेबायदि बोथोर जादों। ना जायाखै?
अ दा बिदिखौ बुंनो थाङोब्लाथ' नै ओ अखाया होदोंब्लाबो ओ नांगौसेबांखिनिखौ होआखै आरो दा जोंहा आबादनि खेथि मावनो ओ माइनि खेथि मावनो थाङो होनोब थाङोब्ला जोंनो ओ गोबां बिबांनि दैनि गोनांथि जायो। जाय बिबांनि जाय बिबां सेब बांनि दैखौ जोङो मोननो हाथ'वाखै दा एसेब हालागै दा थेवब्लाबो एसे एनै दैजोंनो जोङो सलिगासिनो दङ।
जो एसे एनै दैजोंनो सलिगासिनो ना?
औ जोंहा दानि जुगाव गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेसिनारिफोर जाय जोंहा वाटार पाम्प होनो। वाटार बे जा मेसिन बे फोरनि जोहै बरिंफोरनिफ्राय एसे एनै दै बोखांनानै बेफोरजों ओ खोथिया बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ आबादखौ दायो दानिस दा दा समाव माने मावगासिनो दंफैयो आरो औ औ दा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेन'ब बा ओ गोद दोनि आबै आबौमोननि हान्था मेलानि बागै बुंदोंमोन। दा बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि समाव नोंगौ जोंहा हान्था मेलानि थाखाय जेबो ओ दानि जुग जुगनि बायदि मेसिनारि बुस्थु गैयामोन जायनि जाउनाव जोंनियाव आबै आबौ बुंमोना गोदो गोदाय बे समाव गावनि। आथिंजोंनो जोङो हान्थिनो गोनां जायोमोन दासो बिनि सोलायै जोङो मेसिनारि मुवा मेसिनारि बुस्थु जे गारि गुरा बेफोरनि जोहै जोङो ओ। नो हायो जायखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोंङो हान्थिनो थाखायनो मोनसे मोजां लामायानो गैयामोन आरो जोंहा बा बेबा दासे जायगा बबेबा दाबसे जायगासिम जोंहा दावबायनो थाखाय गोबां समनि गोनांथि जायोमोन आ जायनि जाउनाव माखासे जायगायाव जोङो ओ जोङो थांनो। गोनां दङब्लाबो बा थांनांगौब्लाबो जोङो ओ माखासे हान्थि हान्था हान्थिनो थाखाय लामानि बेब'स्था गैयैनि जाहोनाव जोङो थांनो हायाबो जायोमोन जाय जेराव बुंनो थाङोबा जों ओ गोबां गिदिर गिदिर दैमाफोर बार बारनांगौनि गोनांथि जायोमोन माबेबा समाव दा बे दैमाफोरखौ बारनो थाखाय जोंहा नाव जाहाजनि जाहाज गैयामोन जायनि जाउनाव फिसा फिसौ दैखौ जोङो सानस्रिनानै बारनो हायोमोनब्लाबो गोबां गिदिर गिदिर लैथो लैथोमाफोरखौ जोङो सानस्रिनानै बारनो हाया दा बैफोरनि खार'नाव थांनो गोनां माखासे खामानिफोरनि थाखाय थांनो गोनां जायोब्लाबो थांनो हायामोन आरो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों नुबोनो मोनदोंमोन दा नाथाय बेफोरबायदि माखासे गोदोनिफ्रायनो गोदोनि गोदोनि हान्था मेलाखौ नायहरोबा दानि समनि हान्था मेलाखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो दा गोबां फारागथि दङ दा जोंहा गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गुबुनाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंनो गोबां समनि गोनांथि नाङा जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो दाव हायो ओ जेराव जोङो दो अबेबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनां जानाय समावहाय जोंहा दैमाखौनो बा लैथो लैथो माखौनो बारनांगौ जायोब्ला जोंहा बेनिबो माखासे राहा दङ जाय राहायाफ्रा जादों जोंहा जाहाज गिदिर गिदिर नावफोर दङ बिनि जोहै जोङो बारनो हायो आरो जोंहा बेल' नङा जोहा जों गोजौजों हान्थिनो थाखाय गोजौनि हान्था मेलाबो ओंखारबाय जेराव एर'प्लेन हेलिकप्टार बायदि फ्लाइट बायदि बायदि जोंहा दङ आरो बिदिनो जोंहा हाजों हान्थिनो थाखाय हाजों बिदिनि थाखाय जोंङहा हायाव खारग्रा गारि मथर बायदि ट्रेन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय आरो नाथाय बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो गोदोनि समाव नुनो थाखैमोन दा जोङो गोबां सम बासायनो हायो आरो जेन'बा
दाथ' आरो उम उम मा होनो जोंनि जे एकदम गोनोखोआरि बा जोंनि दायो नैबे गोदान जुगाव लासैैनो मानसिफ्रा दायो ओ बेबायदि हान्था मेलाखौ ओरैबायदि दायो जोङो मा होनो गोदान माबायाव लांगासिनो दायो फैयै फैयै आवगाय जोङो थाव एबा पेट्रल जों सालायोमोन नाथाय दायो इलेट थ्रिकआव बारगासिनो ना नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां।
दायो जोङो गोबां दायो जों जोंनियावबो बा जों बेलेग देसफ्रावबो दा जोङो बांसिन माने इलेक्ट्रिकनि माने जोंनि हान्थ मेलानि जोंनि बेबस्थाखौ जोङो दायो नुनाय जादों
औ।
नोंथाङा ओमफ्राय ओं। दायो मा खालामनानै थागोन ओमफ्राय नोंथां।
अ दायो नोंथां नै मोनाबायबो। समा। न'आव नै न'आवनो थानोसै आरो जेबोथ खामानि गैथ'वा दायो। इदिननोसै। औ दा। हा।
ए होदों दिनैलाय मा संजागोन नोंथां ओमफ्राय।
अ संनायनि लाहार फाहार औ आं बेखौ मिनथि थआ हा दा मा खालामो दसे उनाव मोन मिथिगोन आरोना नोंथां औ दा नोंथांजों जोंहा हान्था मेलानि बागै हान्था बा हान्थामेलानि सायाव ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि फारागथि जों नुबोनो मोनदों बेनि बागै सावरायनो मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा ओ साबायखर थाबाय बा गोजोननाय थाबाय
ओ नोंथां आंबो माने माने गोबां खोथा जिकुनो मोनथिबायबो आरो सावरायनायबो जाबाय आंबो माने जेनेबा नोंथांजों रायजलायनानै माने बहुत मोजां मोनदों आरो जोङो बिदिनो ओंखायनो उन समफ्राव आरो बिदि जोंडो रायलायफिन फिनगोन
औ औ औ औ जागोन ओमबाना नोंथां
ओं जागोन दे